औ खोनादों नोंथां मा खालामगासि सोलोंथारै
ओरैनो दं नोंथा
आदसा ओंखाम जाखांबाय नामा
ओंखाम जाबाय औ
अह ओंख्रिफ्रालाय मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रिया दालिसो जोंना नोंथाङालाय जाखांबाय नामा
जाबाय जानाया
गायनाय फुनायाथ' सलिबाय दं जोंना नोंसिनि ओनसोल खबरा मोजाङानो औ
अह
नोंसोरनि ओनसोलावलाय बोरै सोलिदों गायनाय फुनायफ्रा
बिदिनो मा होनबावनो आरो दैज्लां बोथोर
औ औ जों जोंनाबो सलिबायसो दं गायखांथ'वाखै माने
अह उम उम नोंथाङा दायो फ्रि नामा
औ नोंथां फ्रि
अह बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन
औ सावराय औ नोंथां हागोन दे
अह बिदिब्ला नोंथाङा आबहावानि सोमोन्दै फंनैसो माबाफोर बुंनो हागोन नामा
आबहावानि सोमोन्दै ना
औ
औ हागोन नोंथां आबहावानि सोमोन्दै होनोब्लाथ' जोंहा आबहावा होनोब्लाथ' जोंहा जोंनि सोरगिदिं नुनाय बिफां लाइफां बेफोरखौनो जों आबहावा होन्नानै मिथियो आरो
खोनादों ना नोंथां
खोनादों नोंथां
ए फंनैसो माबाफोर बुंबावनो हागोन नामा नोंथां
आबहावानि आबहावानि ना
औ गोलावै
आबहावा होनोब्लाथ' जोंहा बिफां लाइफां जोंनि सोरगिदिं नुनाय जि नुयो बेफोरखौ मोनथियो जेराव माब्लाबा समाव आबहावाया गुबुंले जायो बेफोर जोंनि मावनायनि थाखायबो जायो जोंनि गोरोन थि हाबा मावनायनि थाखायबो जायो
औ नंगौ
जेरै बिफां लाइफां दानफायनाय
औ औ
गारि गारि मथरनि ओंखारनाय उखुन्दै
औ औ
प्लास्टिक बाहायनाय प्लास्टिक सावनाय बेफोर बेफोरो आबहावाखौ गुबुंले खालामो
औ
जायनि जाउनाव आबहावा गुबुंले जायोब्ला जोंनि जों सुबुं माहारियाबो थांना थानायाव हां लानायाव एसे एसे माने गोबां
औ नंगौ नोंथां
देहायारि जेंनाजों भुगिनांगौ जा जायो आरो
औ औ औ
नोंथाङालाय मा बुंनो सानो आबहावानि सोमोन्दै
बेबायदिनो आंबो र' फंनैसो बुंनि आबहावानि सोमोन्दै आबहावा बुङोब्लाथ' जोंहा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां हा दै बार मानसि जिब जुनार जों लांदां मेगनजों जायखौ नुदों जोंनि साखाथियाव बेखौनो आबहावा बुङो जोंहा आबहावाखौ संरैखाथि लाखिनांगौआ जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि बिबान मानो होनोब्ला जोंहा आबहावा आरो मानसिजों गोबां माने गोथौैयै सोमोन्दो दं बुंनो थाङोब्ला बिदि सि महरैहाय जेरै बिफां लाइफाङाव हगारनाय अक्सिजेन गेसखौ जोङो जिब जुनार आरो मानसि हारिया हां लानानै थांनानै थायो आरो जों सुबुं माहारि आरो जिब जुनारा हगारनाय कार्बनडाइ अक्साइड गेसखौ बिफां लाइफाङा लानानै थांनानै थायो बेबायदिनो माखासे जेरै जों हगारनाय गाज्रि गेस बैफोरखौहाय मा होनो बारमणडलाव गोरोबहोआ लासिनो बिफां लाइफाङा हां महरै बोना लानानै माने बारमन्दलखौ मोजां। मोजां खालामो आरो बिनि थाखायनो जों मा हावाखौ साखोन सिखोन लाखिनाया साब साफ्रोमबोनि थाखाय गोनां गिबियै जोङो आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनो होनोब्ला। जोङो मा बिफां लाइफां गायनांगौआनो गोनांसिनथार नंगोना नङा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिफां लाइफाङा आबहावाखौ। खौहाय मा होनो बांसिनै साखोन सिखोन बानायो।
नौ नंगौ।
बुंनो थाङोब्ला जोङो बिफां लाइफांखौ बिफां लाइफां गायनाय समावल गायबाल जानाय नङा मानो होनोब्ला जों बिफां लाइफां गायनांगौआ जों साफ्रोम मानसिनि बिबान जोङो मा मोनसेयावहाय सासेयावहाय फांफा करिबाबो गायनांगोन अब्लासो जोँ आबहावाखौ संरै थायो। थि होनो हागोन। गोदोनि आबहावा आरो दानि आब आबहावा होनोब्ला गोबां सोलायनायखौ नुबोबाय जोङो गोदोनि समावहाय दानि बायदि माखासे रासायनारि हासार सार बायदिफोर खौ जों मिथिंगायाव बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथ नाथाय आथिखाल मुगायावहाय जोङो बैफोर माखासे दारिमिनाव दिहुनजानाय बिस गोनां माखासे मुलिखौ बाहायनायनि जाहोनावहाय आथिखाल मुगानि आबहावाया जोबोद माने गाज्रि जानो हमबाय आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा आ आथिखाल मुगायावहाय दारिमिन एबा खलकारखानाया बांबोनायनि जाहोनाव माय माखासे जे मिथिंगायारि ओनसोलखौहाय फोजोबस्रांनानै बेयाव थानाय बिफां लाइफांखौहाय दानफायनानै गोबां गिदिर गिदिर दारिमिन गायसंनायनि जाहोनावहाय आथिखालावहाय जोंहा बारहावाया गेब्रेंनो हमबाय। बैफोरनिफ्राय दारिमिनफोरनिफ्राय खारनाय उखुन्दै जेरै आरो। बेफोरनिफ्राय नाङै बेसादफोरखौहाय जोंहा लांदां जायगायाव गारनानै दोनो ब्ला बैफोरो सेवनानै मोनामोब्ला बैफोर मोनामनायखौ जों सुबुं माहारिया हां लायोबा जोंहा माने जिउआव गोबां खहाबो जानो हागौ आरो। जायनि जाहोनावहाय जेरै बेबायदिनो बिगुरनि बेमार आरो खिनाय हासुनाय गुजुनाय बायदि बेमारफोरा सोमजियो आरो। नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा? आबहावाखौहाय संरैखाथि होनायनि सोमोन्दै
रौ नंगौ नोंथां आबहावाखौ संरैखा होनांगौ दाथ' जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिनिनो बिबान
औ औ
मानो होनोब्ला जोंहा आबहावाया मोजां जायोब्लासो जों थांना थानायाव सुबुं माहारिनि थाखायबो मोजां जाबोगोन। फैबाय थानाय समफ्राव मोजां जाबोगोन। नङाब्ला नों बुंनाय बायदिनो गोबां गुबुन गुबुन बेमार आजारफोरजों भुगिनांगौ जागोन जों आबहावाखौ संरैखा खालामनो थाखाय प्लास्टिकनि बाहायनाय दंफां लाइफां दानफायनाय बेफोरखौ गारनांगोन।
औ
बेल' नङा जोंहा सिगां समफोराव जि गोबोरनि हासार बाहायोमोन। बै गोबोरनि हास हासारखौनो बाहायनांगोन नोंथाङा बुंनाय बायदि दहाय रासायनारि आथिखालाव थ' रासायनारिक हासारसो बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै। गोबां रोखोमनि रासायनारि हासार जाय जोंनि हा हाफोरखौ गाज्रि खालामो। गाज्रि खालामो। आरो जों सुबुं माहारिनि जिउआवबो बेफोरो रासायनारि हासारा मोनसे गाज्रि बेसाद नालाय
औ औ
सुबुं माहारिनि जिउआवबो बेमार आजार जानायनि गोबां चान्स थायो। बेनिखायनो जों बाहायआनो मोजां। रासायनारिक हासारखौ सिगांनि सिगांनि गोदोनि बादिनो जों गोबोरखि हासारखौ बाहायनायानो मोजां हासार हासारनि बेलायाव बिब्दिनो नों बुंनाय बायदि आबहावाखौ संरैखा खालामनो थाखाय जों बिफां लाइफां गायनांगौ नोंगौ जों बयबो सुबुं माहारियानो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ अब्लासो आबहावाया मोजां जागोन
औ नंगौ
फोरावबो मोजां आबहावा मोनलांगोन
औ नंगौ
आबहावाखौ संरैखा खालामनो होनबा बेफोरनो आरो दंफां गायनांगोन जों प्लास्टिकनि बाहायनायफोरखौ गारनांगोन रासायनारि हासार बाहायनायखौ गारनांगोन
औ नंगौ
बेफोरनि थाखायनो आबहावाया गुबुंले जालाङो नालाय
औ औ
आरो नोंगौ नों दहाय बुंनाय बदिनो जा टाउन सहरफोराव बा जोंनि गामि ओनसोलावबो आथिखालाव बिराद गोबांथार गारि मथर बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै माने बाहायसै जायनि जाउनाव बिनि ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो
औ औ
बेफोरखौ जों नोजोर होनानै गुबुन राहा लानो हागोन नामा बेफोरनि फारसे सानहर नांगोन
औ नंगौ नंगौ नोंथां
जेरै जोंहा बेटारिनि गारि चार्जनि बेफोरखौ बाहायोब्ला एसे मोजांसिन जागोन नामा आरो आबहावाया एसे गोग्गोसिन जागोन नामा
औ नंगौ नंगौ नोंथां
आरो जोंहा बिब्दिनो दारिमिन कलकारखाना बेफोरबायदि निफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैयाबो जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो नालाय बेफोरखौबो एसे नोजोर होनानै जोङो गुबुन राहा लानो हागोन नामा आबहावाखौ फोसाबनायनि बे फोरखौबो नोजोर बोनांगोन
औ औ
बेखिनिखौ नुहुरो आरो आं
बेबायदिनोसै आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा मा होनो गारि मथर सरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा मा बारहावायाव गोरोबफायोब्ला बैफोरखौनो जों सुबुं माहारि एबा जिब जुनाराहां लायोबा बेराम सोमजियो आरो जायनि जाहोनाव आथिखालावहाय बेमार जानायनि अनजिमाया गोबां बांलांगासिनो सुबुं माहारियाबो सानसे बा खम समावनो माने गोबां थैनायनि हार बांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ नोंथां औ
गसिबो मिथिंगायारिफोरनि जोहैनो जाजोबदों आथिखाल मुगायावहाय जों आथिखाल मुगायाव बिफां लाइफांखौनो बांसिनानो नुनो मोनला जायनि जाहोनावहाय दुंनायाबो बारा जानो हमबाय बैफोरखौ बैफोरनि थाखायनो जों माने आबहावाखौ संरैखाथि होनांगौ आरो आबहावाखौ जोङो संरैखाथि होनायनि गाहाय बिबानानो जाबाय जों साफ्रोमबो सुबुंफोरनि फोरनियानो मानो होनोब्ला जों साफ्रोमबो सुबुङा बिफां लाइफां गायोब्लासो आबहावायाहाय मोजां गोग्गोयै थागोन बारहावाखौ साखोन सिखोन खालामो होनोब्ला जोंहा बिफां लाइफाङासो बानायो मानो होनोब्ला बिसोरो माखा माखासे गाज्रि गेसफोरखौहाय मा हां महरै लानानै नानै बारमन्दलखौहाय साखोन सिखोन बानायो आरो सुबुं माहारियाबो बिनि सायाव सांग्रांथि थानांगोन आरो
औ नंगौ नोंथां
हाथाय बाजारफोरावहाय बाहायगारजानाय नाङै मुवा जेरै मैगं मैलानि दाखोर आरो प्लास्टिकफोरखौहाय जानला मोनला जायगायाव गारालासिनो दाबसे जायगायावनो गारनानै माने सावनानै होनांगोन आरो जुदि जानला मोनानला जायगायाव गारोब्ला मोनामोब्ला बैफोरनो मा सेवनानै मोनामोब्ला जों बेखौनो मा हां लायोब्ला मानसिया माने बेमार जागोन आरो नोंथांजों रायलायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय खोनादोंना नोंथां
गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै। औ।